औ
हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांनो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ
नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों बिदिनो ओ फंनैसो खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा
औ औ दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव खाथि गासा फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बे ओ खथिगासा फोरबोआ बर'नि‌ ल' नङा गुबुन हारिखौबो जोङो
औ
अखमिया हारिखौबो जोङो ओ बेखौ फालिनायनुयो। नङा होमबा नोंथां आगोलनिफ्रायनो अ फालिबोननाय मोनसे जे बियो एंगार हायै फोरबो
औ
बेखौ ओ आसिन दाननि जोबथा सानाव जोङो ओ फालिनायखौ नुनो मोनो नङा नोंथां
औ नंगौ
बेखौ फालिनाय समाव ओ बिदिनो जोङो ओ माइ बिदि माइ गायनाय माइ रुवा रुवायाव जोङो ओह बावहैनायख नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओह बेवहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ बिदि ओ फिथाइ गोरलै गोरलै ओ जाहांनाय बिदिखौ जोङो होनो मोनो ओ गय गोरलै बिदिनो फाथै गय ज रा बिदिनो ओ नारें गोरलै बिदिखौ होननायखौ जों नुनो मोनो ओ बेखौ जोङो ओ गोदोनि ओ दाथ' जोङो ओ गुबुन ओ जोङो साथि खालाजों सावनाय जायो आगोलथ' जोङो बेखौ मा नुयोमोन ओ थाइगिरनि खंजों जोङो ओ आलारि बाथि फोजोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों थां ओ बिदिनो ओ थालिर दनायाव जोङो बावहैनायखौ नुनो मोनो
औ
जेन बियो ओ बेखौ बावहैनायनि जाहोनानो जाबाय जेन ओ माइफोरा बि बिदिनो ओं मोजाङै मोजाङै ओंखारलांथों एम्फौ नु जेब बो जानानै खहा जाया जेन सुबुंनिबो खहा जाया माइनि बो खहा जाया बिथांमोना मोन मोजाङैनो ओह जेरै गायदों एरैनो फिथाइखौ मोनलांनो हाथों बिदि साननानै ओ बावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो जोंनि जायगायावल' नङा गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जों बावनाय नुयो। गामि ओनसोलफोराव नोंथांनि जायगायावबो बावनाय नुयो नामा नोंथां
औ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि गामिफोरावबो बिदिनो खाथि गाजाफोरबो गोदोनिफ्रायनो खुंबोदों। बिबदिनो उम खाथि गासाफोरबो होनना बुंब्लाथ' जोंनिया बिदि बिदिनो गय गोरलैनि मुङाव माबा फुजाखौ होनाय जायो जेब्ला गय गोरलै जोंनिया गोदो गोदाय बुङोमोन आबै आबौमोनहा गय गोलैखौ बिदि फुजा होआबा जानो मोना बिदि फुजा होआलासिनो जाब्ला बिनो खुगा खायलें जायो बिब्दि माने होनना बुङोमोन गोदोनिफ्रा। खिन्थु दा बेफोरखौ आङो खोनानो मोनला आरो बारा मानिनायखौ नुला आरो।
औ
बिदिनो गय गोरलैखौ जेब्ला कारति गासा फुजा जायो अब्लानया जोङो गय गोरलैखौ फुजा होयो। बिफांनिफ्राय गय गोरलैखौ हाननानै‌। थुगि होयो बिदिनो नारें होयो। गोबां थालिर आफेल आंगुर फिथाइ सामथाय लानानै थोगि होयो। थिग बिबाय दिनो जेब्ला सान हाबसि हाबसि सम जायो अब्लानिया जोङो जेब्ला माइ माइ ओंखारजे नङा होमबा नोंथां? बे माइ ओंखारजेननाय बा माइ मोननायाव जोङो सान हाबां हाबां समाव थांनानै जों बे फोथोराव थोगि होयो आरो मोनसे गनाव थखन सुनानै बेयाव जोङो थालिरनि दनायाव जोङो बेयाव थोगि होयो आरो बेयाव जोङो बांसिनानो बे हानि साथिखौ होयो आरो बांसिनानो बे बा थाइगिर बिफांनि बे बिखंआव ओ आलारि बाथिखौ सावो आरो नोंथां बेयावबो जों गय जरा फाथै थै जरा आरो नारें ओ बिदिनो नारेंफोरखौबो थुगियो बिब्दिनो गय आरो नारें नारेंखौबो बिब्दिनो खाथि गासा फोरबोनि उनावसो जायो होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबो बुंबोयोमोन दा थेवबो मानसिफोरा बिब्दि बा फालिला आरो ओनथि बेबायदिनो जेब्ला बेफोर ओ फोथारावबो थुगिखांना होना नै जों न'आव थ'गियो-थ गिखांनानै जोङो बिदिनो लामा एबा बारिफोरावबो जोङो ओ साथि लगायो बिदिनो बिदि लामा बा बेफोराव जों बारा हानि साथिखौ लगायनाय नुवा जों बेयाव बे थाइगिरनि फुंङाव बांसिन लगायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां उम थिग बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनिया मोनसे नेम दोङो बिदिनो खाथि गासा फोरबोआव बे जिगाबखौ फाननानै जोङो गय बिफां नालेंखर बिफां बेफोराव जों खाना होयोमोन आरो ओ गोदो नो जेनेबा बुंबोनायलाय बिदि बुङो जेनेबा बेफोराव खाथि गासाफोरबा बेफोराव बिदि जिगाब खायोब्लानो फिथाइफोरा फरा थायो होननानै बुंबोयो आरो नोंथां बिब्दिनो न'खरफोरावबो थि गिखांनायनि उनाव लामाफोरावबो आलारि बाथि होयो दा बिबदिनो ओ जोंनिया खाथि गासा फोरबोआवबो बिब्दिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नेम बे खाथि गासा फोरबोआव जोंनिया हांसो आरो खुमब्रा बिदि जानायखौ आं नुबोदों आं आरो बां न'खर न'खर ओ नों थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय जोंनिया मोनसे नेम दङमोन जोंना उन्दैफोरनि मोनसे रंजानाय फोरबो होनना बुंजायो बेखौ ओ जेब्ला बे लामाफोराव साथि होयो आलारि बाथि होयो गय होयो। बे गयखौ जों गोदो गोद थाय उन्दैयाव जोंबो खावनाय मोनसे नेमखौ नुदोंमोन आरो नोंथा। बेफोर जाबाय ओ बे उन्दै जोंनि मोनसे रंजानाय फोरबो। औ। किनतु दा आं बेफोरबायदि बिदि गय खावनाय बिदि नेमखौ आं नुनो थांला। मानोना दानिया गथ'फोरा बेफोराव बारा मुखुर थाला। दानिया बिदिनो मबेल फोरावसो बांसिन मुखुब थानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंसिनिथिबो गोदो बि दि गथ'फोरा बिदि रंजानायखौ नोंथाङा नुनो थांदोंमोन नामा नोंथां।
औ नोंथां अ जों
औ।
उन्दै समाव नुनो मोन बोनाय अ बे समावथ' जेबो मबाइलनि बिदि अ मा मबाइलबो गै गैयामोन ना बे समाव अ बिदिनो अ लोगोजों लोगो ज' ज'य रंजानाय बाजा जानाया बांसिनमोन। ओ मिलायनाय बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो जमा जमा थांनायाव बांसिन मुखुबमोन। अ दानियाथ' बिदि समबो गैला बिदि गावबा गाव जाजोब्बाय।
औ।
बे समाव जोङो माइ बिबार बारजेननायफोराव होनाय फोराव अ बिदिनो ओ खुसिजोंनो इन्टारेस्टजोंनो जोङो अ ज' ज'यै बिदि अ। बावनाय फलमुलखौ जोङो गय फाथै बिदिनो अ गा बावउनाय बुस थुखौ जोङो ला फैनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ अ नोंथांमोननि गामि बा ओनसोलाव बिदिनो खाथि गासा फोरबोआवबो माबाफोर बिदिनो फुजा मेलाफोर जायो नामा नोंथां।
औ नोंथां अ जोंनिथि जोंनि खिनियावथ' अ जानाय नङा एसे खाथियाव अ जायो होमब। बा आङो थांनाय जाया नोंथां बे हरनि समफोराव जायो।
औ अ थिग नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जेनेबा गामि खाथि खाथियावबो बिबदि फोरबो जायो आरो नों। थां औ जेब्ला काति गासा फोरबो बेयाव जोंनिया जोंनि गामि खाथियावनो मोनसे फुजा जायो बेयाव। सोरबा न'खरनिफोरा खैना दोननायफोरारा बेयाव थोैयो। हैयो बेयाव थोगि होना। बेयावनो जोंनिया गामि खाथिनि ओनसोल गामि खाथिनि सुबुंफोरा बेयावनो मोसानाय बादायलायनाय लाबो आरो गुबुन गुबुननिफ्राय बिदिनो रोजाबगिरिफोरबो लाबो आरो नों नोंथां बिदिनो गोदो जेनेबा गोदोखौ बुंनो थांला दाबो बिदिनो जेब्ला बिदिनो मइफोर फुजा फोरबो जाबाबो जोंनिया बिदिनो न'खर न'खर गाज्रि जाबथिंनाय नेमखान्थिखौ आङो गोदोनिफ्रायनो मोनबोदों आरो न थिक दाबो बेबायदिनो जेनेबा न'खराव मोनसे थोगियोबाथ' बेखौ न'खरनिल' सुबुङा जाया नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
बेखौ गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो जायो आरो। औ नोंथनि गामियावबो बिदिनो नुनोबां थाङा।
औ नोंथाङा मा बुंदोंमोन मा सोंदोंमोन नों
जेनेबा नोंथांमोननि गामियावबो जेनेबा थैयो बिदि फुजा होब्ला बिदिनो गामिनि सुबुंफोरबो जोब लोब लोब जाफायो नामा नों
औ जाफायो नोंथां।
बिदिनो बिदिनो गोदोनि बायदि दाबो बिदिनो सिरिबाय
औ दाथ' बिदि बारा सोलिनाय जाया बिदिनो
औ
बिदि थगि मायाबाफोर फोरबोबा एसे फोरबोनो जोंनि खाथिनिजों खाथिनि आरो एसे गोजाननिबाबो फैलायनानै जोङो रंजायै बाजायै ज' ज' जानायखौ जों नुनो मोनोमोन दासान्दि जोङो मायबा फो ओ गिदिर फोरबो खुंबाबो जोङो ओ बिदि फैलायनायखौ बारा नुबाङा नोंथां दानिया समनिबो आंखाल दानि दिनाव
औ नंगौ
खामानिखौ गारनानै ओ बिदि ओम फैनो हायि बिदि खामानि बेस्थ'खौ जोङो नुनो मोनो
गामि एबा न'खराव बिदिनो जोंनि गामिफोरनि बायदि बिब्दिनो बिदिनो हांसो खुमब्रा बिब्दि जानाय नेम दों नामा बे काथि गाजा फुजानि दिनखालि औ
ओ बिदि बायनो ओ रां गैयै बिदि बायनो हानाय हायैफोराथ' न'खराव गैयैफोरा ओ बिदि हाला खाफाखानैया बिदिनो ओ न' न'खराव बि हांसो फिसिनाय आरो ओ रां थानायफोर थ' बायना जानायखौ जों गोबां नुयो हांसोजों खुमब्राजों गो गोदां गोदोनिफ्रायनो जोङो बिदि फोरबोआव जों जानायखौ गोबां नुयो आरो ओ गावसा न'खराव ओ न'खरजों जाबाबो गुब खो जोङो आलासि महरै लिंहर नानै जों जाहोनायखौ नुनो मोनो गोबां ओम आलासि दुमसि जालायनानै बिदि हांसो बुथारदोंनो ओ जानि अ ओ जानो थांनो लिंहर होनायखौ जों खोनायो
ओ नंगौ ओ थिग बेबायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलावबो बिबदि थोगि जानायफोराव ओ बिदि खाथि गासा फोरबोआव बे गुबुन दाबसे जायगायाव फुजा जानायाव जोंनिया बिब्दिनो बोलि होनायबो नेम दोङो आरो नों थां बिदिनो बोरमा बिदिनो दाउ बिदिनो हांसो आं बोलि होनायखौ नुनो थांदों आरो गोदोनिफ्रायनो बे काति गासा फोरबोआव ओ बिदिब्ला आं थां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होनबा नो
औ नंगौ नोंथां
थांजों खाथि गासाफोरनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियाव दोनथ'नोसै